हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ ओं खोनादों नोंथां। दिनै जों सावरायगोन थास'नि सोमोन्दै।
औ।
थास'आ गोबां रोखोमनि थायो न'नि थास'आ हाग्रानि थास' मोनो। गासिबो जाजाजोबो। जेरै थास' आथिं बेखौबो जायो। थास' बिबारखौ खौबो जायो। थास'नि बेदर। थारुनखौबो जायो। थास'नि बिलाइ गोरलै बिदि थरायखौबो जायो।
उम थास' थास' बिबारखौ मा मााजों जायो नोङो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां खोनासं बिदिबा।
औ।
थास' बिबारखौ संनो थाखाय जों फार्स्टआवनो दै गुदुं फुदुंना लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव‌ जों सारायाव थाउ सामब्राम, बानलु होना थास' बिबारखौ मोजाङै एवग्रोयो एवनायाव हालदै, मस्ला, संख्रि खौबो होनाय जायो बिनि उनाव दै गुदुंखौ खेबसेयैनो मोननायनि होखानाय जायो थास' बिबार खौ जोङो मैथा मैथाजोंबो संनो हायो आरो ना गोरानजोंबो संनाय जायो आरो दाउ अमा बेदरजोंबो संनो हायो खोनादों दा नोंथां
औ औ खोनादों नोंथा
अमा बेदरजोंबो सनो हायो।
औ
थारुन बेदरखौ जोङो अमा बेद बेदरजोंबो जानो हायो खोनादोना? थां
औ खोनादों नोंथां
थारुन बेदरखौ जों दाउ ब्रयलारजोंबो जानो हायो थारुन बेदर खौ जोङो नाजोंबो जानो हायो
औ दा
आरो ना गोरानजोंबो जानो हायो
औ
आरो ना गोथां नास्राय ना ना गोरि ना बाला बाथिया बिनाबो जानो हायो।
उम।
खोनादों नोथां?
औ खोनादों आरो थास' आथिंखौलाय मा मा मैगंजों जायो आरो मा मा बेदरजों जानो हायो?
खोनासं बिदिबा नोंथां
औ।
थास' आथिंखौ जोङो फार्स्टआवनो थास' आथिङाव बिगुर थायो बेखौ सायग्रोयो जिरग्रोना लाग्रोनाय जायो। खोनादों नोंथां? औ खोनादों नोंथां। बेखौ जिदग्रोनानै सायखांनानै जोङो दैजों सुयो दैजों सु खांनानै जोङो फासवानो जोङो सारायाव थाव सं ख्रि बानलु औ हालदै मस्ला मस्लि बिदिनो होनाय जायो। होखांनानै जोङो औ मोजाङै माने एवो। एवनानै जोंङो उनावहाय दै होनाय जायो आरो ओमफाय बे थास' आयथिङा मानो नाजोंबो जाजायो ना गोथां ना गो रि, नास्राय, बेदरजोंबो जाजायो। औ दाव बयलार ओं उमा बेदर बिदिनो ना गोरानजोंबो जा जायो ना मावा गोरान ना फि थिग
ओम।
ना मावाय गोरान, बेफोरजोंबो जाजायो।
उम।
खोनादों नोंथां?
थास' बिथ'राइखौलाय मा मा माजों संनानै जानो हायो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां खोनासं बिथ'राइ खौबो दाउ बयलारजोंबो जानो हायो। ओमफ्रायो ना औ गोरानजोंबो जानो हायो। हायो। अमा बेदरजोंबो जानो हायो। नास सायना ना गोरि ओमफ्राय ना सान्दा बेफोर गासै थिब बेदरजोंबो जाजाजोबो थास' बिथ'राबो खोनादों नोंथां? दे होमबा नोंथां एसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
मा होनदों नोंथां?